हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा मा नोंथाङा मा खालामना दं दा
नोंथां आं जिरायनानै दं नोंथां
अ दं आंबो ओंखाम जाखांना जि- रायनानै
औ
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना
ओ आं जाथ'वाखैनो दे नोंथां दा आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां
औ दे बुं
दं दिनै आं एसे आबादनि जोंनि माहारियारि आरोना माने दोरोङारि आबाद बेनि सायाव आङो आयदाफारि सावरायनो आखाइयाव लादोंमोन।
औ
नोंथाङा राजि दं ना
औ दं
औ अब्ला जोङो आयदाफारिखौ सावरायलांदों नामा
औ दे सावरायजागोन लोगो।
औ जोंथ' आबादखौ जोङो आबाद होनब्ला जों बयबो मिथियो नङा होम
औ औ नंगौ
उ आबादाथ' गोबां बिथिंनि दङ नङा होमबा
औ
माखासेयारि सोरबा मुवा नङा होनबा मुवा बेसाद जेरैहाय जोंनि मैगंफोर नङा फिथाइ सामथायाइ। बायदि गोबां आबाद खालामो।
औ।
नोंथाङा। बोथ बोथोरनि आबादफोरखौ मख'नो हागोन नामा
औ हागोन जेरै दा थ' आबाद होनोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोरानो जाबाय नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां।
थ' गायनाय फुनायानो जागासिनो जेरै जों बा माइ गायनाय ओरै बुंनो थाङोबा जोंहा फार्स्टके गिबियावनो माइलिखौ जों मोजाङैनो जावना लाग्रोनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
बे माइलिखौ जों जावखांनानै ओ बस्थायाव जों सोनानै ओ हाखर एबा फिसा फेनला दैसा बेफोरबायदियाव जों सोमनानैबो दोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
खौ सोमखांनानै जों हरसे दोननोसै सोमनानै ओमफफ्राय बे खौ जों दिखांनानै बा पेकेट एबा लाइ बिलाइयाव जों फेनसारना दोननाय जायो जाहाथे गाजा बेरनो थाखाय
औ नोंथां।
थ' खोथिया फोनो थाखाय फोटारखौथ' एवना लानांगौ नङा होनबा
औ नंगौ।
दानि जुगावथ' मोसौजों हाल एवहोनायखौ जों नुनो मोनला नङा होनबा।
नंगौ नोंथां।
ओरैहाय दा ट्रेक्टरजों हेवनायखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो दं।
औ नंगौ दे दे।
फोथारखौ हालेवना लाग्रोनाय जायो।
नोंगौ औ।
गल गल एबा दामफोर खालामनानै जों खोथियाखौ फोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै खोथिया एसे एसे माने जौबोबा जों हासारबो सारनाय जायो ओ जेरै थाब माने जौनो थाखाय
औ।
ओम जेब्ला खोथाया जों फुनो जागोन अब्ला। जोङो गामिनि बा थिखा बा हाजिरा लाना जों फुनायबो जायो।
औ।
थिग बेबायदिनो गायनाय समावबो जोङो ट्रेक्टरजोंनो हाल हेवना लानाय जायो ओ ओरै जों खनथाम हेवनाय जायो आरोना!
नंगौ नोंथां औ।
दखाजों सप्तानि उनाव खनसे सप्तानि उनाव खनसे जों बेबायदिनो हेवनां जों माने गायनो हानाय खालामना लायो आरो। जेरै बे बेबायदि गायनायावबो जोङो हाजिरा एबा खामला लानानै जों गायनाय जायो।
औ नोंथां।
औ जों माइनिफ्रायनो
औ औ नंगौ नंगौ नोंगौ नोंथां।
जेरै मागो दमासिङावबो जों फिथाय फिथा ओरै जानो हानाय जेरै माइब्रा जेरै जोसा बेफोरबायदिखौ जों आबाद मावनो हायो। हायो आरो।
औ।
जों माइरंनिफ्राय जोङो अन देनानै बा अनलाबो जाजानो हायो ओरै फिथाबो जानो हायो।
औ नों नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा आबादनि बागै एसे मोनथिनायखौ सावरायना होनो हागोन।
औ सावरायना। हागोन दे आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदोंमोन। जों दे गायखांबाय जों फुखांबाय आरो गायखांबाय नङा होमबा। लास आबाद गायखांनायखौ माबुङो नोंथां माबुङोमोन?
जोंहाथ' गायखांनायबा मा जोंहा हाल उथिनाय बेबायदिबो बुङो जोङो माइ औ -औ।
नोंगौ।
जोंहाथ' हाल उथिखांनायनि उनाव जों गायनाल दोनबा जोंथ' जाया माइखौ जों गायनाल दोनबाथ' जाया जों जेरै जाहाथे बे उम एम्फौ जाया। बा फिथाइया मोजां जाथों माइ फिथाइया मोजांजाथो होननानै जोङो मुलि बा गामिन बा हासारजों बेबायदिबो जों। होनाय जायो। जेरै जों द दाननि उनाव जोङो थिग बेबादिनो माइखौजों हानो हानाय जाहैयो। जेरै जोंङो माइ हानाय समावबो जोङो गामिनि हाजिरा बा खामला जों बेबायदि हानाय जायो आरो।
औ नोंथां।
नोंथाङा मोनथिबावनाय दङबा बे सावरायना होजागोन नामा।
औ नोंथां आं फोरमायलांनि इसिबां नोंथाङाथ' दैज्लांनिया नोङा ओमबा। खोथियाखो बोरैहाय फोयो माइखो बोरै गायो नङा ओमबा। जोंथो जागायलाङो जों बांसिनानो जों प्राय नुनो मोनो जेथो आसारनिफ्राय नोङाओमबा जायलांनायना जेथो आसारस सावनसिम फादोरसिम लास जाहैयो। आसिनालागि थायो। जायगा लायौ जायगा।
औ नंगौ।
बेबादि दैज्लांनि आबाद नङा अब्ला। नोंथां। अब्ला आं एसे फोरमायनो बेबो माइयाबोथ' जोंनि ओ गुबै। गुबैयै जोंनि मार बियो। नंगुबै आबाद। नङा होमबा बेनि अनगायैबो। जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि साखाथिफोराव जोङो माखासे जों आबाद मावनाय नुनो मोनो।
औ औ औ नंगौ।
सोरबाया जागोन फिथाइ सामथायाइनि आबाद सोरबाया मैगं। थाइगंनि आबाद बेफोरबोथ' आबाद नंगोना नङा नोंथां बेजोंबोथ' जिउ खुंनो हायो जोङो।
अ हायो।
जेरैहाय जो जोंनि नै जोंनि माने दैज्लांनि सम नङा होमबा। माइजो लोगोसेनो जोङो। गुबुन आबादबो माखासे मावलांनो हायो जेरै जिंखा फल नङा होमबा। दैज्लांनि आबाद बे। बेफोरो।
औ।
फाथो बेफोरबोथ' दैज्लांनि आबाद। जुखामाबो। दाथ' दैज्लांनि आबाद।
औ।
बेजोबो। जों जिउ खुंनो हायो हागोन हाया नोंथां। आरो माखासे मै बुं दंबावो बेफोरखौबो जों बेफोरजोंबो जों जिउ खुंनो हायो।
हायो।
औ बेफोर आबादजोंबो अब्ला बेनि अनगायैबो जों मेसेंनि आबाद दं। नङा होमब्ला। जोंनि सिंनि। आबादखो जोङो जागायलाङो जोङो।
औ।
भाद दो भा आसिननिफ्राय जों बांसिनानो जागायलांनाय नुनो मोनो। आसिन खाथि आघोन बिदि। भुज माग फागुन। बेसिम जों माने जों जा। थांनाय नुनो मोनो मेसेंनि आबाद नङा होमबा बेसे जोबहयो बांसिन आसिन खाथिनिफ्रायनो जागायलाङो जेरैहाय जोङो मेसेङाव मोननाय आबादफोर जेरै जों बेसर आबाद नुगोन जेरै जों सिबिं नुगोन नङा होमबा
औ नंगौ
जों सबाय बेफोरावबो जेरैहाय उफ्रा जेरावहाय जोङो माइनि आबाद खालामा बेफोर सोरोन हाफोराव जों मा आबाद खालामो जोङो सिबिं जोङो आबाद खालामनाय जायो जों सबायनि आबाद खालामो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
फुखांनि उनावबो जोङो मा होन्दों मोनसे जों जों बांसिनानो आबाद मावनाय नुयो
औ
बेसरनि आबाद नंगौना नङा नोंथां औ नोंथाङा बेसरनि आबादखिसे फोरमायनो हागोन नामा बेसरखौ मा खालामो बेसरनिफ्राय मा मोननाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन दा नोंथाङा
औ हागोन जेरै जोङो बेसरखौथ' जोङो मेसें बोथोराव होनाय जायो नङा होन
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेसरखौ फोनो थाखायबोथ' जों हालेवनो गोनां जायो नङा होनबा जेरै जों हाल हेवनानै जोंहा सिगां बिगा हाफोरखौ जों इसे फोरानो आरो आरो ना एसे रानस्रोनो होनाय जायो जेरै बेबादिनो फोनानै बेवहायबो जोङो हासार सारनो गोनां जायो जेरै ओ बेसोरखौ सार उनाव ओ बे बिफां बिफां बा लाइफाङा एसे एसे रज'लाबा जेरै गांनै बा गांब्रै बेफोरबायदि बिलाइ जायोबा जोङो भिटामिन सारनाय जायो
नंगौ नोंथां
ओरै सारखांनायनि उनाव जों बेसरनिफ्राय जों थावबो मोननो हायो जेरै जों जों ओ फिथा बा बायदि बायदि जों माने एवखां सावखां जानो हायो नङा
औ ओंख्रिबो जानो हायो औ।
जों बेबायदि
जों बाहायनो हायो आरो माने ना नोंथां ओंख्रिफोराव औ -औ बायदि औ -औ हायो औ नंगौ। माने बेसरनि थावबा साबसिन जाबाय आरो नोंथांना?
औ- औ -औ।
औ।
जेरै -मिसिंनि आ बाद होनोब्लाथ' जेरै खला दालि म टर, गाजर, लाइ -लाफा अलकबि, बान्दाकबि बेफोरबायदिखौ जों गोबां माने आबाद खालामनाय जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै- मुला बा बेफोरबायदि माने नुयो आरोना जोङो। फालें बेफोरबायदि
नंगौ नोंथां उम।
मोनो आरो
औ नोंथां
नि ओनसोलावबो
दे बुं नोंथां।
नोंथाङा आंनि बुं हा
औ दे खोनादों नोंथां। दे बुं नोंथां।
नोंथां जाबाय
औ। नोंथां? दे दिनैनि आयदाफारिखौ अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे नोंथां।